औ हेल'। हेल' खोनादोंना? हेलौ। खोनादों ना?
खोनादों। औ औ दासो खोनादों।
आह माबा नोंथाङा फ्रिनो दंना?
औ नोंथां आङो दायो फ्रिनो दंथ'यो।
ओ नोंथाङा फ्रियैनो दङबा आङो माइ माने जों मा मा आबाद मावो बेफोरनि सायाव माने सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां हागोन।
ओ जोंहा आबाद होननानै बुङोबाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि आबादफोर दङ नङा होनबा जों आरो गोजां बोथोराव मावनाय आबादा बेलेग जायो जोंनिया गोलोम बोथोराव मावनाय आबाद बेलेग जायो जेनेबा मेसें आरो दै दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां रोखोमनि माने गुबुन गुबुन आबादफोर मावनाय जायो आरो बेफोरनि मादाव जोंङो माने गोजां बोथोराव बे ओ बेसर आबादफोरखौबो मावनाय नुनाय नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां औ।
बेसर आबादखौ माने हालेवनानै जोङो। माने फोबानो माने जायो आरो बियो। बेगरखौ ओरैनो सोमलायलायनो गोनां गै जाया जेनेबा जोङो हाखौ एसे खनसेबा खननै एवनानै जोङो मा खालामो बेयाव बेसरनि बेगर जाजोलै बेखौ जोङो सारनानै होयो सारखांनायनि उनाव जोङो मै होनानै माने रज' होयो आरो बिनि उनाव जेबोला बिमाबाया खिलियोना बे बेसर फुलिया खिलियो अब्ला जों माने बेयाव माखासे रासायनिक हासारफोर सारनानै होनांगौ जायो मानो होनब्ला बिबार फि फिथाइखौ मोजां खालामनो आरो बेखौ जेनेबा म मोजाङै बिबार बारहोनो बा फि फिथाइफोरा गोग्गो जानायनि थाखाय जों जे--जेबोला बिबार बारोना अब्ला जोङो बेयाव मैफोर आरो बिनि उनाव जेबोला बियो गोरा जानानै ओ रानो एसे माबाया बेसर फिथाइया अब्ला जों बेखौ मा खालामो फुनानै फुखांनायनि उनाव सानसे साननै माने बेखौ बेलथायनानै फोराननानै दोनबावो बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ मारा होयो आरो माराखौ जोङो बुख्रुबनानैबो होनायखौ नुनो मोनो आरो दानि दिनाव माने ट्रेक्टर फोरजोंबो होनायखौ नुनो मोनो आरो बेसर माराखौ। माने बुरजा बुरजा जायोब्लाथ' जोङो जाबखोनानै बेखौ जोङो मोनसे जायगायाव ट्रेक्टरफोरजों हुख्रेमनानैबो बा मोसौफोरजों गाग्लिहोनानै जोङो माराखौ होनानै बे बेसरखौ जों मोननो हायो आरो जावखांनायनि उनाव जावखांनानै सालिखांनायनि उनाव ओमफ्राय बे बेसरनिफ्राय जोङो मा मोननो हायो जोङो बेसरखौ मैगं जानायावबो बाहायो जों बेसरखौ ओमफ्रायो जोङो बे थाव थाव बानायनो थाखायबो जोङो थाव गुबैजों जा जाग्रा थाव बानायोना बेखौबो बेसरनि फ्रायनो बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय बे बेसर बेसरखौ जोङो मोदोमाव फुननायावबो बाहायो थावखौ आरो जेनेबा मालाबा मालाबा समाव खानायाव फुनो थाखाय माने बिनि बेसर साबाखौ बाहायनाय जायो आरो बे थाव दिहननानै जा आग्लायनाय बेसर साबा बेखौ जोङो नाफोरनोबो होयो आरो ना मोसौ बायदिफोरनो जाहोनो थाखाय। आगै बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि आबादफोर दं बेफोरनि मादाव माने जोङो जुखाम आबादखौबो मावनाय नुनो मोनो जुखाम आबादाबो जोंनिया बिदिनो गोजां बोथोराव हालौनानै माने बेखौ बेगर गरसे गरसे हो-होनांगौ आरो आलि आलि बानायनानै जुखामखौथ' आलि बानायनानैसो गायोना समाननो सिदायै ओमफ्राय जेबोला हाग्रा रज'यो बेखौ फुनानै होनांगौ बेनिखौ ओमफ्राय आलि खोनानै दै सोयै सोयै होयो आरो। जुखामा जाहाथे गोग्गो जायो ओमफ्राय उनाव खालामो जेबोला जुखामा फिथाइ थायो फिथाइ थायखांनानै जेला गोरा जायो अब्ला जों मा खालामो बेनि बिजौ दानिखौ जोङो सिफाय सिफाय होयो आरो जाहाथे जों जेब्ला बेसर ओ माबाखौ उम जुखामखौ खायो अब्ला बे दानिया जोआ बेनि थाखाय सिफाय सिफाय होग्रोखाया होनबा जोङो सिगां
औ।
बेनि उनाव मा खालामो जोङो बेखौ खाखांनायनि उनाव फिथाइफोरखौ जेब्ला खायो खाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मारा होयो टेक्ट'रफोरजों टेक्ट'रफोरजों मारा होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेनेबा ओ बेनि बेगरखौ जोङो हाथायफोराव फानो फाननानै गोबां जाग्रा आथा बायदि बानायनायाव बाहायो आरो बेखौ आरो बे जे बे बे जुखामनाथ' हाथायाव गोबां ओ बेसेन गोसा नङा होनबा
औ नंगौ औ।
नोंथाङाबो माखासे आबादनि सोमोन्दै फोरमायनानै होदो नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां ओ जोंनि आबाद होनना बुङोब्ला जाने ओ गोबाङैनो जोङो बायदि रोखोमाव जों आबादखौ गायनाय जायो। जेरै जों माखासे आबादफोरखौ माने ओ ओ रांखान्थियारि बिथिङाव जोङो आरजिनो बा बिजनेस खालामनो बा फाननो थाखायबो जों माखासे आबादफोरखौ जोङो गायनाय जायो। नङा होमबा नोंथां औ जोंनिया माने ओ जेरै जोङो लाइ लाफाफोरखौबो जोङो माखासे गायनाय जोङो नुनो मोननाय जायो। जायखौ जोङो माने गोरलैयैनो ओ रज' होनो बा थांहोनोबो हानाय जायो आरोना बेखौ जोङो गिबियावनो माखा खालामो जोङो बेखौ हालौना लाग्रोयो आरोना नोंथां हालौना लाखांनायनि उनावहाय जोङो बे खौ ओ मै होनानै हाखौ समान खालामना होनानै जोङो बेवहाय मा खालामो बेसर बा लाय फोरनि बेगरखौ जोङो फोनानै होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ आरो जोङो बेखौहाय मा खालामो ओ बेनि सोरगिदिंयै जोङो जाहाथे जिब जुनार मोसौ बा बोरमाफोरा माने बेखौ जानो हायैनि थाखाय जोङो बेखौ बे बा जोंनिया नेट थायोना बेखौ जोङो सोंथेनानै होनाय जायो आरो। औ आरो बेनि उनावहाय जोङो माखासे जोंनि ओ अर्गेनिक हासारफोर थायो नङा होमबा जोंना मोसौनि ओ हासार गोबोरखिनि हासार औ नैबेफोरखौ माने जोङो सारनानै होनाय जायो आरो ना। आरो जोंनियाथ' जिगाबफोर थायो नालाय गोबांनो जिगाबनि जा जोंनिया ओ सायनानै जा थ' हाथ'फ्ला ओंखार थानाय बेफोरखौ माने जोङो सारनानै होनाय जायो आरो बेवहाय।
आरो मैगं सावनानै जों जेनेबा बन सावनानै माबानाय हाद्रि हा माबाखौ हाथ'फ्लाखौबो होयो खोमा ना लाफायाव जोंनिया?
औ नोंगौ होयो माने ओ जेनेबा इसे हासार बुरजा मोननायनि आरो जोंनिया माखासे एम्फौ एनलाफोर माने बेवहाय ओ जानो हायिनि थाखाय होनाय जायो आरो ना नोंथां बेखौ।
औ नंगौ।
माने जोङो माने बेफोरखौ ओ बयनिबो सिगाङाव माने जोङो दिरुननो नाजायो आरोना जाहाथे जों माने हाथाय बाजाराव फाननोबा माने जा बुस्थुखौ माने जोङो जा मैगंफोरखौ जोङो सिगाङैहाय दिरुननानै फाननो हायो अब्ला माने जोंना बेसेनफोरखौ जों बांसिनैहाय मोननाय जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोंनिया दंबावो।
ओं बुं दे नोंथां खोनागासिनो।
औ आरो जोंनिया माने माखासे जोङो मटरफोरखौबो जों गायनाय नुनो मोननाय जायो। मथरफोरखौहाय माने मथर गायनायाबो जोंना ओरैबायदि गोर्लै माने माखासे सोरबा बायदिया माने ओ माइ हाखाङो जे माइ हाखांनायनि उनावहाय माने हालौवालासिनो एसे दहला जायगाफ्राव आरोना नोंथां माने हालौवालासिनो ओरैनो गारना होबाबो माने जोंनिया रज'ना थाखायो आरोना नोंथां ओमफ्रायो सोरबा ट्रेकटरफोरजों माने खनसे हालौवनानै माने बेयावहायनो जोङो फोनानै होनाय जायो आरोना अब्लानो माने जोंनिया ओ जोबोर मोजां रोखोमै माने नुनो मोननाय जायो आरो।
जोंहा बेजों लोगोसे फाथोखौबो जोङो फोनाय नुनो मोनोना गोजां बोथोराव। फाथो आबादखौबो जोङो मावोना बेनिफ्राय जेनेबा फाथो मावखा आबादखौथ' जों फोनानैल'सो दानांगौ ओमफ्राय हाग्रा बांद्राय जानाय नुयोब्ला माने जोङो बेखौ दांनानै होनांगौ ओमफ्राय बारा रोजा जायोब्ला माने ओ गिदिर गिदिर जाया बा फिफाङा माने बांद्राय सेहेरा जाया होननानै बेखौ एसे फुख्ल'नानै होयोना बांद्राय जायोबा। बेनि उनाव जोङो जेला माबायो मा होनो रायो अब्ला जों बेखौ हाफायो आरो बेनि बिलाइफोरखौ जेनेबा बांसिनथ' ओरैनोबा जों ओ फाथो दुरुं दहुननो थाखायबा जोङो माबाखौसो बाहायनाय जायो ना ओ फाथो गोदै जायफोरा जानो थाखायथ' जों जा नारजि फाथो फिफां बाहायो बेयो गोखा फाथो बेखौथ' बांद्राय फोनाय जाया जेनेबा एसे बिबांनिल'सो फैयोना। फ्राय बेनिफ्राय दिरुं मोननायजों लोगोसे जों फाथो सिनाबो मोनो।
औ औ नंगौ औ नंगौ नोंथां औ। आरो जोंनिया बेबायदिनो जोङो माखासे ओ गोबां रोखोमनि आबाद गायबावो जोंना जोङो जेरै थालिर बिफांनि आबादबो गायनाय जायो जोङो जोंनि ओनसोलाव आरोना नोंथां औ माने बेफोरो ओ थाबैनो माने जोंनिया ओ हासारफोरबो जोङो बेफोरनिफ्राय मोननाय जायो। आरो जोङो खारदै- खारदै दिरुननो थाखायबो जोङो ओ बि बिनिफ्राय जोङो मोननाय जायो आरोना नोंथां औ।
खारदै दिहुननो थाखाय बेयो थालिर आथियाखौल'सो बाहायनाय जायोखोमा ना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां औ
बे बै माखासे रोखोमनि थालिरफोर जायफोरजों थालिर जाग्रा बै बिदिनिया जायादां बेनिया खारदै
औ जेनेबा जोङो माखासे आरो बेखौ जोङो थालिर आथियानि जोङो ओ जा फिथाइ नै बिनिफ्रायबो माने जोङो माखासे ओ जों जौबो बानायनाय जायो आरोना नोंथां जौ गिसि
औ औ नोंगौ
खोनादोना नोंथां औ आरो जोंनिया दंबावो ओ गइ फिफां गय फिफांनि जो जोङो बागानखौ खालामनो जेनेबा ओ बेवहाय जोङो लोगोसे दायो जोङो गइजों गइजों लोगोसे जोंनिया माने बेवहाय जों मा खालामो फाथैखौ गाइफानाय जायो आरोना नोंथां ओमफ्रायो बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो आरो ओ मा खालामो मस्ला थायो नङा होमबा नोंथां मस्ला बेखौबो जोङो माने ओ खावसे बिबाङाव जोङो मस्ला आरो खावसे बिबाङाव जोङो फाथैफोरखौ जोङो गाइनानै होनाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे माने जोंनिया गय- गय बिफांनि फिथाइजों लोगोसे जों माने नैबेफोरावबो जों माने एसे एनै ओ न'खरनि खरसा बा रांखावरि बिथिङाव जों माने एसे एनै मदद मोननो थाखाय जों बेफोरखौबो आबादफोरखौ बा गाइफानाय जायो आरोना नोंथां।
औ बेनि अनगायैबो जोङो दालि आबादफोरखौबो आरो सबाय आबादफोरखौबो गोबां बिबांनि मावबोयो आरो मानोना बिसोरो सबाथ' गोबां दाम आरो जों जानायाव सानफ्रोमबोनि जानाय आरो दालिफोरखौथ' बाहायनाय जायोना बेनि थाखायनोबो जोङो दालि दालिखौबो बांसिन फोनायखौ नुनो आरो दालि गोबां रोखोमनि आबाद जेरै दालि गिदिर गिदिर दालि फिसा बिफोरखौबो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो मानो होनबा बि फोनानैल' दोनांगौ आरो फुनानै बुख्रेब्बानो जोङो दालिखौ हुख्रेमबानो दालिखौ मोननो हायो। नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ नंगौ नंगौ औ माने ओ बेवहाय जोङो इसिबां ओ आब दा लानांगौनि औ नोंथां जाबाय औ उम उननि समावहाय माने ओ उननि समावहाय माने जोङो मोजां आयदा लानानै ओ सावरायफिननोसै नङा होमबा नोंथां जोंना दा समा
औ नंगौ नंगौ समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय दोनथ'नो हासिगोन नामा नोंथां ना मा बुङो नोंथाङा?
औ नोंथां औ गोजोन्नाय थाबाय दे नोंथां
औ दे गोजोन्थों ओ गोजोननाय जासिहरबाय
औ औ।